हेलौ औ खोनादों
खोनादों नोंथां हेलौ
अ दसे टाइम होनो हागोन नामा?
फ्रिमोन आं फ्रियालाय नोंथां
अ आतसा नेट नांङाखै खोमालै एसे माबा जादों।
आंनि आंनिया माबा गावदों नामा माथोआ?
औ औ
गावदों?
ओम आं दसे सम नोंजों माबा मोनसे रायलायगौमोन मोनो
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायनायालै खोनादोंदा मा माथोखौ आंखौ नोंथां मोजाङै अ होमबालै बेयावनो थांसै आं बे जायगायावनो मा
जेनेबा
औ नोंथां
जानाय लोंनाय फ्राथ सोलिगासिनो दा
अ फ्रेस फ्रेस मोनोआनो ओम ओम जेंना गामियावसो दंहैयो होमबाना?
ओ गामियावनो दं।
आसा म जाम दै टाइमिलाय हबा माने जोंनाबो जानायानो मोजांङानो जायो।
होम होम मा ओंख्रि जानाय नोंथाङालाय?
जोंना बेदरसोलै अमा बेदर।
आंनि फेभरेट माथो व अमा बेथर गोथाव ।
गथ आथ गथखा खोनादों आं। जोंनि होनबाथाय फेब्रेटखा ना बेदरा।
औ ब्रा अमा बेदर होनबाथाय खुदियानो गलाय जोबखायो अमा सावनाय जानोना रुनाय जानोना बेम्बु सुद औवा मेवाइजों जानोना ओइ नारजि अमा जानो ना मा जानो एखदम हांनानैबो जाजाबावो। अम होनबा
बेदरबाथाय बेदरबाथाय अल सोलिजोबखायोना जेरावबो
होम हानद्रेड पारसेन्ट
आं बेलेग बुस्सथुखौसो बारा होजायालै। ओ बयलारफोरखौसो बयलारफोरखौसो बारा जानोबो सुखुवआ माथो
उफाय गैययाव जानौ जायो आं। सानफ्रामबोथ मोना ना अमा बेदरखौ।
फैबाल जानाय जायोमोना बारा एसेबां जानाय जाखाया।
अह अह औ जोंना जेनेबा बिदिनो सप्थायायाव खेनै हााइ जायोबा खेननाव जानाय जायो सप्थायायाव खेनथामसो जानाय जायो हमना ला माने। सबप्तायाव माने अमा जानाया आरो थ
ओरैनो मारकेटखौथ मोनबाय थाख दा?
लकेल मार्केट जायो जोंनि गामियाव बेयावनो मोनखायो एकदम थाजा थाजा माने फ्रेस फ्रेस ननि अमाखा डाइरेक्ट माने
आरो बेलेग ओंख्रिफोरालाय सोलिगोनाय सोलिया नोंसोर
आंथ आलु बाथोनबाबो जायो। माब्लाबा दाउदै एवला बायनानै जायो।
नाफोर नाफोर मोनलाय ओरैनो नाफोर गुरोना गुरा नोंसिनिथिंलाय
नायाथ खमायलांबायलै जोंनिथिं माने। बयबो गुरनायाव ओंखारबाय ना।
आदसा हम दाना गुरनायाबो खम जाबायना
औ मानसिफोराबो गुरग्राफोर बांद्राय ओंखारद्रायबाय ।
औ ओंखायनो माने सिगांथ' गोजानावसो थाङोमोन गुरनोबो दाथ' खाथिफोरावबो मोननो नागिरला माथो ।
बेनोथ' ओंखायनो ओंखारलानो खोमा रावबो ना गुरनोनो ।
उम उम जोंनिथिबो इदिनो बारा
अ
बारा गुरनाय जाला, गुरो सेरबा सोरबा गुरो गुरनायालाय माने खम जाबाय आरो
औ औ औ उम नोंथाङालाय ओ रोङो ना रोङा आं हले गुरनो रोङो दैै।
आं बारा रोङालै उन्दैयावसो गुरदोंमोन आङो ।
अ खबाइ लालायलायनानै गुरखायोलै आंथ' ।
खबाय सान्द्रि ओमफाय जे बेफोर सलिजोबोना?
औ
उम उम आरो ओरैनो बेलेगफोराव बेरायहैयाखै?
उम बेरायनायाथ' गोबां जायगा बेरायनांगौलै नोंथां ना थाइ फैसा थाखानि एसे अभाब जाना दंलै ।
ओम होम
सानना दं आं माने बे बे जायगा जायगायाव थांगोन बे गोन होननानै माने ओंखायनो एसे एसेबो फैस सा खामायहांदों नायनोसै र' । थांनायाथ' थांनांगौलै । माने न'आवबो बेसे थाबाय थानो ना बायो । न'आवबो थाबाय थानो ओरै फार ओरै औ ओरै फारसे आरो जेनेबा गरम बन्द' मोनबा थ' मा खामबाय थानो जागोन ना । बयबो लोगोफोरा बेराय गोन आं न'आव थाबाय थाबा बिदिबा हारसिं बोरैबा मोनगोन ना एसे गोसोखौ ।
आम बेरायायनांगौ माने जायगाफोरखौ नायनांगौ। जायगा जायगाफोर ओम जायगाफोर बुरनायबासो मिथियोनालाय
औ औ
नोंबो आंबो बेरायनोलाय सानदों खिन्थु थाइमासो मिलायगोन ना मिलयाथाय
नोंथाङा होमबालाय गरम बन्द'आनो बेस्ट जागोन बेरायनोबालाय
‌अम आं खाथि खाथियाव' बेरायबाय नालाय बेलेग गोजानावसो थांगोन आं माने गोदान गोदान जायगायाव।
औ औ गोजानावनो थांखानांगौलै मोजां मोजां जायगायाव समायना समायना जायगायाव, जायगा नायहैनां औ गोदान गोदान जायगा गोदान गोदान मानसि लोगो हमनांगौ रायलायनांगौ माने सिनाखि बानायना दोननांगौ औ माने ओरैनो रायलायनानै, ओम मोनोलै माने मोजां, रायलायबा मोजां मोनो सिनाखि बानायनांगौ मोजाङै, मिनिनाय थिनिनाय, जाला जायोना मानसि,
ओम आरो मोजां मोजांङै ना गोदान गोदान मानसिफोर लोगो मोनबा,
औ औ बे बे जायगायाव सिनायना सिनायनानै दोननाय बिदिबो जाहैबाय, जेनेबा बे जायगायाव आंना बिदि बिदि लोगो दंलै बिदि गोसोखांनोबो हाबाय उनाव,
औ आरो जायगाफोरखौ सिबो नुनोबो मोजां मोजां समायना समायना नुयो,
औ बेथ' नंगौ मोनांगौ हान्द्रेद पारसेन्ट नायनानै गो औ औ औ औ
बेरायो नालाय
औ औ न'नि न'नि माने बे लकेल एरियाखौ बेसेबां नायबाय थानो, ओंखायनो माने बेलेग गाव बेरायहैबा माने नुफेरा नालाय माने नुफेरबाबो माने खिनसे, खेनैल' थांनायजों अहाया अहायाना मान ने
ओम आरो मोजां जायगायाव थांबाथ' नों थांबाय थानोसो लुुगैयो ना?
औ बेनोथ' उम थाबोखानो सप्तासेसो थाखानो गोसो बायदि जाखायो माने ।
उम बेरायनायालाय आंबो सम समबोरायो होमबाबो माने बारा गोजान गोजान थांनाय जाया ना लोगोफोरजों जमा जमा थाबासो आरो हारसिं हारसिं थाबाथ' बेरायनोनो माने टाइम नोंगौ ना लोगोफोर लेंबासो ओरैनो जेराव मेराव बेरायनाय जायो।
औ औ लोगोफोराबो बिजि थाजोबसैलै माथो दाना गाव गावनि खामानियाव बेस्थ थ जाजोब्बायना फुल ।
उम आरो दाथ' गावबा गाव खामानि खाम नागिरलायजोबोना मानसिफोराबो ।
उम बेन्थ'।
आरो हदाबो गामिनि नङाब बा सलिलानो ।
उम गावनि जानो आन्था खामायाबाथ' बहा माने टेनसनसो नाङो गावखौनो गाव
औ नंगौ नंनायालाय नों होननायाबो राइट ।
उम नोंथांनावलाय सेभिंस दंसोगारो नामा रा?
बारा एसेबां गैयाालाय आं जास्त खामाय हांदों ।
आ माथो गोजान जायगायाव बेरायहैयोबालाय नोंथांनाव सेभिंस बुरजा थानो हागौ खोमालै?
दोननांगोन माने एसेखौबो बेरायनायजोंबो जाजोबा नालाय । सेभिंस सेभिंसखोथ' उम सेभिंसजोंथ' उम ओइ माबा ओइ लोगोफोरा माबा स्करपिय बिहरदों। माने टिम खालामनानै आरो ।
अ ह ह ओइ माहाजोन गोजालै माथो नोंसिनि लोगोफोरा ।
दङ साफा सानै दङ माने ओ
मा?
बेरायनो होनबालाय हायो आरो लोगोदं नंआबाथ'
उम
दाथ' माने जायगा नायनोसो थांगोन आरो जोंबो अर'नो मामोन ओइ उम ओम कलेज ट्रिप कलेजनि लोगोफोर जो फुंनाबो कलेजाव माने एसे द्लामानो दंना लोगोफोरा इसोरजोंसो थांगोन आरो ओरैनो ओमफ्राय लकेसननि जानाय लोंनाय नायनोसै मा जायो
उम उम बेराय नांगौ एबारो
ओ माने बिदिनो प्लेन बनायनांगौ आरो दाथ' एसे बैसो आबो जाहांबाय नालाय नाय जायगाफोरखौ नायनांगौ मानांगौ जायो आरो।
संसारफोर जालाबायबा सोलाबनाय नङाना। ओखायनो सेंग्रा बैसोआवनो एसे बेराय खानांगौ।
उम नंगौ नंगौ बे हले राइद। सिदा खोथाखा।
सेंग्रायाव बेरायबा उनावबा मा जायो खुनु जेबो बुंनो हाया।
हायाथ' आरो उम आरो फेमिलि जागोन मागोन।
औ दानो बेबायदिखा दानो नोंथाङा होनबाय फ्रि टाइम बारा मोना गरम बन्द' खाथियावसो बेरायहैगोन होनबाय। उम आरो हारसिंबो बेराया होनबाय। औ औ औ औ।
ओ टाइमबो मिलाया सुखुवाबो आरोलै। सुखुनाय माने एकदम बरिं मोनथारो माने हारसिं थाबाथाय।
औ औ।
ओरैनो लोगोफोरजों गेम सेम गेलेलाबाय थागोन मागोन आरो बिदि।
ओं ओं औ औ।
टाइमासो माने ओं गेमफोर गेलेगोनना गेलेया?
आङो गेम गेलेनो बाबायलै गोदो ओन्दैयावसो एसे गेले ख्रुला बायोमोन गेले
आदसा। मबाइलफोरावलाय गेलेयो ना गेलेया?
मबाइलानो आंना गारजि जाना दंलै आं दा मालायनि सो बाहायना दंथ'यो।
आदसा उनाव लाफिननो हागोन दे दाथ' दामफोराबो बाराय जोबबायना।
उम उनाव नायनोसै हायोना हाया नोंथां।
दाथ'